हेलौ
अ नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे लानानैसो आंङो रायलायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांनियाव स
औ रायलायजागोन औ रायलायजागोन
अ ओ माने आं मोनसे आयदा लानानै रायज्लायनो सानदों माने जोंनि ओ गामि ओनसोलनि थासारिफोरखौ माबायदि सोलायलांनो हमदों मा माबायदि जालांनो हम गोदो माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि जि जालांनो हमदों बेफोरखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आं
औ सावरायजागोन दे
फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां माबायदि नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि जायगानि था थासारिफोरा माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जालांनो हमदों
नंगौ नंगौ फोरमायना होनो हागोन नोंथां ओ ओ दा गामि ओनसोल गोदोनि आरो दानि बेनि सायावनो सावरायगोन जों नङा होमबा दा बेखौ बुङोब्ला जोङो गिबियावनो गामि ओनसोल होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो माखौ जोङो रायखांग्रोनांगोन जों गामि ओनसोलनि हान्था मेलानि राहा बेखौ जोङो सावरायग्रोनांगोन
बे थारैनो बेयो सैथै बेखौ लाबोग्रोथारनांगोन
औ औ नंगौ हान्था मेला होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि समाव जोङो माबायदि माने गामि ओनसोलनिफ्राय बाजार थाङोमोन बहाबा आलासिफोर जानो थाङोमोन बहाबा बेरायनो थाङोमोन जोङो मा माने माबायदि खस्थ खस्थ' खालामना फैदोंमोन माबायदि भुगिनांदों जों बेखौ सावरायनां
औ
दा गोदो गोदायनि समाव जोंनि गामि ओनसोलफोरा एबा गोबां जोंनि ओ गामि ओनसोल बा बर' गामिफोरा गोबां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायखौ जोङो नुनो मोनो बैफोर जायगाफोराव गोदो गोदो गिबि गिबियै बुङोब्ला जोङो माने जोंनि बर' रायजो राजाफोरा माने ओ बेबायदिनो हादान नागिर नागिर हादान सिफायनानै बैफोराव माने थाग्रा जागा खालामनानै बैफोरबायदिनो गंफा गंफा माने रायजो एबा समाजखौ दाबोदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो बेबायदिनो समजों लोगोसे से बोथोरा सोलायलांनायजों लोगोसेनो बायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बायदिसिना माने खायसे सुबुंफोरा जेरैहाय सोलोंथाइ लानानै खायसे बाथ्रा खोथाफोरखौ सानखांनानै जोङो लासै लासै लासै लासै लासै लासै लासै मा जानो हमदों जोङो माने आवगायबोनो हमदों एबा जोंनि हारि हिसाबै जोङो दावगाबोनो हमदों औ औ औ नंगौ बेबायदिनो जोङो दावगाबोनो दा दावगाबोनो हमबा गोदो गोदायनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने जोंनि दा जेरैबायदिहाय जोंनि गामि ओनसोलनि जायखिजाया फिसा फिला लामाफोरावबो जोङो माने ओ दानि सोरकाराबो गोबां रोखोमनि बेबायदि फिसा फिला लामाफोरखौ जों फोसाबना होनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोल फोरावबो खायसे खायसे बेबायदि लामाफोरानो मा जादों एसे साखोन सिखोन एबा पाखानि बा सिसि ब्लकनि जाबोनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों
नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो माने मा खालामोमोन जोङो जुदि फरायसालिफोराव थाङोब्लाबो जोङो हा लामाफोरा अखा बांखाजों हाब्रु दैब्रु जायोमोन माने बैफोर लामाफोर मोजां नङिनि थाखायनो जोङो माने साइकेल गारि बायदिसिना लांनो हायामोन जोङो फरायसालियाव माने थाबाय थाबाय थांनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो मोजां मोजां फरायसालि फोराव मोजां खसाब गाननानै इउनिफर्म गाननानै थाङोब्लाबो माने हाब्रु दैब्रुजों धुला बाला जों माने जोंनि फरायसालियाव थांनाय माने खसाबफोरा गाज्रि जालाङोमोन आरो जाहोनाव-जाहोनाव माने गोबां हाब्रु दैब्रु जानायनि जाहोनाव माने जोंनि गामि ओनसोलावबो माने गोबां बै सानसे समाव माने गोबां रोखोमनि मेरेलिया बेमार बेराम जानाय खौबो जोङो नुनो मोनोमोन एबा खोनानो मोनोमोन, नाथाय आथिखालनि समफोराव आथिखालनि समफोराव दिनै बेबायदि जाथायनिफ्राय जोङो जोबोदखिनि जोङो सहाय मोनदों एबा मुक्त' जादों होननानै बुंनांगोन दिनैनि समाव जोंनि गामि ओनसोल बायदिसिना फिसा फिला लामाफोरखौ फोसाबनानै होनायनि जाहोनाव जोङो एसे मोजाङैब्लाबो दावबायनो हादों हान्था मेला खालामनाय राहाफोरा जोंहा एसे गोरलै जादों आरो बायदिसिना आबादारि बिथांमोननि जिखिनि आबाद मावनायजों लोगोसे जि आबादफोरखौ बाजारफोराव फाननो लांनाय थांलाय फैलाय बेबायदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोङो बायदिसिना बाइक एबा स्कुटि लानानै जों आबाद थिलियाव जोङो ओ बेै बाइक एबा स्कुटिखौ सोनानै आ बे जि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ बाइक एबा स्कुटिफोराव लानानै जोङो लामा फारसे ओंखारलांनानै बाजारफोराव फानैनो हादों बैबायदि सुबिदाखौ जोङो आथिखालनि समाव एबा दिनैनि समाव मोननो थांदों नङा होम
बे ओ बेजों लोगोसे गोदोनि दिनाव जोङो लोंनाय दैखौबो जोङो माने जोबोर दामाने गाज्रि रोखोमै जोङो मोनलोङोमोन जेरैहाय गोदोनि दिनाव जोंनि मानसिफ्रा मा खालामोमोन ओ दंकल एबा लान्दोफोर गोबां गैयैनि जाहोनाव मा खालामोमोन बेबायदिनो बाला हामा बा ओ ओ जायखिजाया बेबायदि भेबोर सेराव माने जोङो माने दै जिरिदनायनि बा निजिराफोर नुयोब्ला बैफोर निजिरायाव जों माने हाखर बायदि जावना लानानै बेबायदि बोहैबोनाय निजिराखौ जोङो गो-गोजों खालामनानैबो बैफोर दैखौनो जोङो लोंनायखौबो नुनो मोनोमोन नंगौ औ नाथाय आ थिखालनि समफोराव दिनै ओ आथिखालनि समफोराव दिनै सोरखाराबो जोंनि गामि ओनसोलावनो बेबायदिनो वाटार साप्लाइ बरिं बायदिसिना हरनानै ओ जोंनो माने गोग्गो दै होनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ' बेनि बेनि अनगायैबो आथिखालनि समफोराव जों गावबा गावनो गावबा गावनो न'खराव गंसे ओ खुङा नङाबा गंसे दमखल बेबायदि गायना लानानै जोङो लोंनाय दैफोरखौबो जोङो बेफोरनिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरो आथिखालनि मानसिफोरा ओरैबायसा माने सोलोंथाइ गोनां आरो गोरों जाबोबाय थिखालनि समाव माने बै दैयावबो जिहेथु जोङो बिजानु एबा ओ जायखि जाया गाज्रि बिजानुफोर थायो एबा जिबख्रिफोर थायो होनना मिथिनायलाय बैफोर दैखौ मोजां मानोबाव आरोबाव माने जोङो मोजाङै साक सिखोन खालामनानै जोङो लोंनोबो दिनैनि दिनाव रोंबाय
औ
गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि दिनफोराव जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो ओरैबायसा अनलायनाय गोरोबलायनाय ओ जेब्लाबो माने ओ सोरबा सासेखौ मदद होलायनाय सुखुनि समाव रंजाफानाय दुखुनि समाव जोङो गाबफानाय बेबायदि सोलिथाया दिनैनि समावबो दङ' आरो बैफोर सोलिथाया आगोलनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो दङ' जेरैहाय जोङो नुनो मोनला होनना बुंब्ला गोदोनि दिनाव जोङो बेबायदिनो जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोङो थोरि हाग्रानि बा नारानि जों न' उलाबोमोन न' उलाबामोन होमबा नोंथां औ न' गोदोनि दिनाव जों थोरिनि एबा नारानि न' उलाबोमोन उलाबोबा बैफोर समाव गोदोनि दिनाव जोंनि दिनाव मा जायोमोन गोदोनि दिनाव आबै आबौनि दिनाव माने सावरि बादारि जालायनाय जेरैहाय जखाय ज' खाय संबाय जखाय बेबायदिनो गासैबो जमायैनो न' उलाबबाय आरो न' उलावखांनानै जोङो जखाय थाइसे दिहुननानै जखायफोरखौ सिरबाय जमायैनो लोंबाय बेबायदिनो सावरि बादारि जाला-जालायनाय हुदाया गोदोनि दिनाव गोबांसिनै सोलियोमोन नाथाय आथिखालनि समफोराव आथिखालनि समफोराव बेबायदि सावरि बादारि जालायनाया एसे खम जादोंब्लाबो गोबां रोखोमनि खम जायाखै होननानै जोङो बुंनो हागोन नङा होमबा दा आङो नोंथांनि सिमबो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदोनि आरो दानि जिखिनि गामियारि ओनसोलनि सोलिथाय एबा थांना थानाय बा जि ओ हान्थामेलानि राहा बेफोरनि बागैबो नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलखौ लानानै आंनो इसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां गोबां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नङा होमबा सोलायबोनो हम ओं गोबां सोलाय बोबाय बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलायलांगासिनो दं गोदो ज' ज' माने ओ सावरि बादालि जालायोमोन जेरावबो जायखि जाया खामा जात बा माबा मोनसे खामानि मावनाय बा माबा मोनसे ओ थांनाय ज' ज' थांनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो ज' ज' सोलियोमोन ज' ज' जायोमोन गोदोनि दिनाव खिन्थु आथिखालाव गोबां सोलायनोबो हमदों खिन्थु बेबायदि नङादि गासैबो सोलायजोबदों। सोलायजोबथाराखै आथिखालावबो दङ' बेफोर बादि सावरि बादालि जालायनाय दा नै दैलांनि समाव बुङोब्लाबो माइ गायनाय हालेवनाय बेफोरबो खायफा खायफा ओ न'खर लाना न'खर ज' ज' थांलाय फैलाय बा सावरि बादारि जालायनाया सोलिगासि नो दं खिन्थु गासैबो न'खराव नंजोबा एसे एनैबा बो माने माबाया दङ' आरोना गो जेरैबायदि गामि गामि हरैनो गासैबो ज'यै थांदों जयै मावदों मा जादों बेफोरबायदि नङाब्लाबो बा न'खरनै न'खरथाम बा सोराबा न'खरथाम न'खरब्रै बेफोरबायदि ज' ज' रायज्लायलायना लानानै माइ गायनाय बा महा ब बा ना सारनाय फुख्रियाव ना हमनाय बेफोरबायदिया सोलिगासि दं आरो बेफोरबायदि बे न गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय गोबां सोलायनो हमदों बा बावगारलांदों सोलायथारदों बेफोरबायदि नङा दाबो दङ' बेफोरो खिन्थु एसे एनैया खमायनो हमदों थेव
औ सोलायनायखौ नुनो मोनदों औ नंगौ औ।
खौ नुनो मोनदों थेवब्लाबो दङ' गासै जेरै गोदो जेरै दाबो एरैनो दं खिन्थु एसे एनैया थ' गोदोनि जों दानिजों हाफाया एसेबाबो सोलाय सोल'आ जा खागोन मानो होमबा नेमखान्थिफोरा दङ'बाबो मानसिनि साननाय हनाय गोदोनि साननाय दानि साननाय गोबां बेलेग गोबां सोलायबोलांदों आरो सोलायगासिनोबो थागोन उनावबो गोबां सोलायलांबाव गोनबो जानो हानाय बेखौथ' दा जों दा बुंनो हाथ'वा अब्लाबो गोदो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोंनि ओन सोलावबो बेफोरबायदि हान्था मेला लामा आरिफोरा गैयामोन। खालि दङ'मोन मानि हाग्रा बंग्रा न'खरफोराबो गोबां खम मोन। जेराव दा जोंनि न'खर ओ जोंनि गामि ओनसोलाव न'खर न'खर खाथि खाथि दङ'मोन नाथाय गोदोनि समाव जों मिथि जों नुवाखैब्लाबो गोदोनि टाइमाव आबै आबौ खोन्था जेब्ला न'खरब्रै न'खरबा बेफोरबायदि हादान सिफायनानैसो थाफैनायमोन बेफोरो गोबां बांलांनो हमदों बा बिनि फिसानिफ्राय फिसा बिनि फिसा ओ न'खरजों न'खर बारायलांनानै गोबां जालांनो हमदों बा दिनै गोबां जिबाय नुबोदों गोबां सोलायलांदों आरोखि नोंङा नोंथां
नंगौ-नंगौ थारैनो
ओ सोलोंथाइया खममोन अब्लाबो माने अनलायनाया गोबांमोन आरो।
अनलायनाया गोबांमोन नंगौ नोंथां, नंगौ नोंथां, गोदो दिनाव औ ओ गोदोनि दिनाव जोङो बे खौबो नुनो मोनोमोन जोंनि आइजोफोराथ' माने गोदोनि दिनाव गामि ओनसोलाव माने दानाय लुनायाव जोबोद मुखुब जाना
औ जानाय लोंनाय औ नोंथां नंगौ
बेहाय न'खर-न'खर माने ओ थाथखालजों जेनेबा हिसान दानाय ओ फुंनि बेलासिनि जोङो थाथ खालनि माखुनि बेबायदिनो हिसानसालियाव हैसान दानायनि सोदोबफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो बैफोर समाव जुदि लामाफोराव जुदि हिसान सोङोब्ला जोंनि गामिनि माने आइजो लोगोफोरानो दसे जिरायनानै हिसान सोंफानानै होनाय आरो माइ गायनाय खोथिया फुनायफोरावबो माइफोरखौ खोथियाफोरखौ माने गायफानानै होनाय फानानै होनाय दिनैनि समावबो जों बेफोरखौ माने नुनो मोनो नंगौ नाथाय दानाय लुनायनि ओ बिसय माने बेफोर एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा
औ खमायलांदों गोबां खमायलांदों
औ नंगौ औ गोदोनि दिनाव आरो मा जायोमोन मोनसे बाथ्राखौ जों गोनां गोदोनि दिनाव माने इन्टारनेट गैयामोन नालाय नों नङा होमबा इन्टारनेट गैयामोनब्ला जों गोदोनि दिनाव मा जायोमोन माने जोङो बेबायदिनो जोङो दानि दिनावथ' नों गोबां मानसिफोरानो माने साननि मोनानि मबाइलफोरजों बेसथ सथ' जाना थायो कम्पिउटार जोंबो बेस्थ' जाना‌ थायो नाथाय गोदोनि दिनाव बे बेफोर जेबो गैयामोन नालाय जोङो मोनाबिलि समाव जेब्लानोखि मोसौ बोरमा बायदि अमाफोरखौ गन्द्रायाव सोना मोसौ मोसाखौ खाखांनानै जोङो खेथ्लाफोराव गासिबो न'खरनि गोजा जिरायनानै थायोमोन जिरायनानै थानानै जोंखौ जोंनि आइ बाबा आबै आबौमोना जोंनो सल'बाथा खोन्थायोमोन बेबायदिनो जोङो मोजां सुखु दुखुनि खोथा सावरायलायोमोन बेबायदिनो जोङो सोरबा न'खरसेनियाव जुदि माबाफोर बिपद आफद जायोब्ला जों जमा जमायैनो खौरां लानो थाङोमोन नाथाय बै मोनसे जिखिनि जोंनि जमा सावरायलायनाय एबा मोना-मोना जमा सिथ्लायाव जलायनाय बेफोरखौ खिन्थु जों दिनैनि दिनाव जोबोर खम नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला औ नंगौ-नंगौ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो साफ्रोमबो आखाइयावनो जोंहा मबाइल थायो जों मबाइलाव जोङो बेस्थ' जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
दा नोंथांनि ओनसोलावबो बि बेबायदिखौ खमायलांनायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां गोबां सोलायनो हमदों गोदोनि दिनावथ' ज'-ज' बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय बा बायदिसिना खामानिफोराव लायनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो नोंथाङा जे गिबो द मबाइल मबाइलजों गोबां सोलायनो हमदों उन्दैनिफ्राय गेदेर गेदे गेदेरनिफ्राय दा गोदोनि दिनाव गेदेरा मबाइलखौ लायोमोन नाथाय आथिखालाव उन्दैयासो बांसिन मबाइलखौ बाहायग्रा खौ जों नुनो मोनदों गोबां सोंनो मोनदों आजिखालि आथिखालाव माने बायदिसिना मबाइलाव एनड्रयड मबाइल ओंखारदों एनड्रयड मबाइल ओंखारनायनि जाउनाव माने गोबां रोखोमनि गेलेनाय मबाइलावनो गेलेनाय गोदो गेले ज' ज' गेलेनाय मार्बल गेलेनाय बायदिसिना खौ नुनो मोनदोंमोन गिला गेलेनाय, मार्बल गेलेनाय, बेनि उनाव ओ नुनो मोनबावदों क्रिकेट गेलेनाय बायदि रोखोमनि जोङो गथ'फोरा गामिनि गथ'फोरा ज' ज' गेलेनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय आथिखालाव मबाइलाव गेम गेलेनायखौ सोलायलांदों गोबां सोलायनो हमदों। द सोलायलांगासिनोबो दं